सार उम हेलौ नोंथां। माख मा खबर?
ओ सोलिगासिनो नै मोजाङैनो।
सोलिगासिनो न। उम दालाय मा खालामदों?
दायो अफिसावनो फैदोंमोनलै नै एसे खामानि दोंमोन।
आदसा आदसा सा उम उम खामानियानो जोबा न'। बिदिन बे मानसिना खामानिया उम फाय दालाय ओंखामफोर जाबायना जायाखै सानजौफुनि?
ओंखाम दोहाय फुङाव जाना फैदोंमोन एसे दा उखैनाय मोनदों माथो जाहैनांसिगोनसो खोमा।
अ अ अ। अ बिदिब्ला एंख्रंखौनो जानो फैदो। आंबो खाथियावनो दं बै खाथिनि फिल्डआवनो जानोसै नामा?
ओ एंख्रंजों लोगोसे खुगुनिजों जाफानो हागोन ने मोज
ओ ओ जोबोद मोजां एंख्रंआ माने बेखो माइरं जों उन्नानै बानायनाय जायो नालाय। बियो गुबुनफोरबायदि गोजाननि मार्केटनि आतटा मैदा बायनायफोर बायदि नङा बे एंख्रं बानायग्रा जिथु फ्लर लाय बे गुनदै बे गुनदैखौ न'आवनो बानायो बिस्रा बिनि थाखायनो बियो हाइजेनिकबो लोगोसे आरो हेल्दिबो आरो देहानि थाखाय
दै गुसु लों गुसु मोन मोना
अ बिसिनियाव दैबो गुसु थायोमोनलै दाना फ्रिस दखानाव बहायना दोनफैदोंमोन दाख्लै दाखालिफोरथ' दैखौ दा दसे फ्रिजनि
औ
दैखौ बिराद हरदो थ' जोंनि देहानि थाखाय बारा इसिबां मोजां नङा बे दै गुसु खालामनाया दा बेबायदि गरम बोथोरावहाय जोङो दैखौहाय नर्मेल लोंनायानो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां बेखायनो हायोबाथ' गुसुसो गुसुखौ लोङालासिनो जोङो नर्मेलखौनो लोंनांगौ
आं दै गुदुंखौ बारा एसेबां लोंनो हायालै दै गुसुखौनो लोंनांगोनदां
अ अ अ बिदिबो जायो जानायालाय खिनथु मोजां नङा आरो बोरैबाला नरमेलखौनो लोंनो हाबालाय मोजां आरो ओम दे जियानो जाा खुुगुनि खुगुनि जागोन खुगुनि बुटबो मोनजायो बिसिनियाव बुदा मोजांसिन जागोन बायदि बिदि मोनो आं थारमाने खुगुनिखौ आरो बांसिन सदा बायदिसिना होनानै संनाय जायो नालाय बे ओंखाम उखै फुनायाव गेस जानायनिबो चान्स थायो ओम आंथ' बुथसो जागोनलै नोंथां
आदसा आं खुगुनिसो जानसैदां बिदिब्ला
औ खुगुनि जादो नोङो ओमफ्राय आलु सबखौलाय जागोन ना जाया
आलुसबा मानि बेदरनि दोङो ना दावदैनि दोङो
दाउदैनिबो मोनो दाउ बेदरनिबो मोनो ओरैनोबाथ' गोथावसिनखौ आङो दावदैनिखौ गोथावसिन मोनो मानो बुङोब्ला बिथिं ब्रयलारसो होनाय जायो नालाय गुबुन एसे बेदर मोनबालाय एसे मोजांमोन ओमफाय बयलारखौ इसेबां आं प्रिफार खालामा माने आं गावगाय गाव गावनि फारसे बेक्तिगता खोथाखौ लानानै आरो ओ ओ
ब्रयलारा बेदराबो मोजां नङादांलै
ओ ब्रयलारा बे मोजांबो नङा बायदियानो थारमाने साननानै नाय मासे दाउखौ जोङो बेसेबां सानाव बुथारनाय जायो ब्रैजिबा सानावनो जोङो बेदर मोनो ओ दा जोङो लकेल दाउखौ साननानै नायोबोला बेखौहाय जोङो खमसे खमबाबो जोंनो गुजि सान नांगौ जायो गुजि सानबासो बियो एसे जाथावथाव जायो बेदर जाथावथाव जायो आरो मास मोनथामावसो न'आव फिसिनाय दाउआ दा बे ब्रयलारखौथ' मा बुंबावनो इसिबां भेक्सिनेटेड होयो बेखायनो आंबो सानो देहानि थाखाय इसिबां उसिद नङा आरो बेयो
औ औ
औ
बिदिब्ला ओरैनो खैथासोआव जाहैगोन
दायो मा मा जाखो र' बिदिब्ला जि मिनिटसोनि उनाव थांनायासै नामा दा एसे नोंजों सावरायबावनोसै गोबावबो जाबाय नोंजों सावरायनो मोनैया बेखायनो ओमफ्राय नों नोंथाङाथ' बुंदोंमोन थाइजौ खान्थाल जोबोद दंस'यो होनना नोंसिनि न'खराव थाइजौआ दा दंना गैलाथाय नोंसिनियाव
थाइजौआथ' दङमोनलै दा ओरै एम्फौ अरजोबो गोदैद्राय ना दा बेखायनो आं ओ लाबोनोसो सुबिदा मोनगासिनो दङ आरो खान्थाल खौ लानानै खान्थालाबो आरो गोथां जाग्रा गैया जोंनाथ' गोमोन जानाय गोमोन जायोब्ला आरो
ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ थारमाने बियो बोथोरनि फिथाइलै लोगो जानांगौ जों बे बोथोरनि फिथाइखौ थारमाने देहानि थाखाय जोबोद मोजां। बोथोराव बोथोरनि फिथाइखौ जानो हाबोला जोबोद मोजां आरो। बेखायनो आंबो बारियाव नागिरगोन सानदों बारियाव एसे दंमोन। थाइजौ दङ खान्थाल दं बेखौ आं नायहैगोन सानदों दा मोनाबिलि
आरो दाथ' जों फोरमबाय थाइजौनि बोथोरा दा खान्थाल आरो। आनारसनि दा आनारस दंना गैया नोंस्रालाय?
आनारसआथ' दंमोन इसिबां रेडि जाथ'वाखै आरो दायो। माने जाजानाय मोननाय जायाखै। एसे दङ दंनाया बारियाव थेवबो आं बे आनारसखौ दा बे खैदिन मानाव मोनबाबो जाथ'नाय नङा।
बेसेनफोरा बोरै जायो दायो।
मानो बुंखो इसे गाव गावखौनो आनारसनि न' आनारसनिथ' खमसे खम बियो। स्निजि लायो स्निजि जौ आरो‌ जरा स्निजि आरो गामिनि सखाफोरावलाय मालाबा सम समाव बाजिफोरावबो मोनो जरा बाजि दजिफोरावबो मो मोनो खिन्थु ओरैनो मारकेटावथ' दायो नायनो थांबोला एक्स'खौनो हमना ला सेभेनटि स्निजि दाइनजि आरो जौसेनि गेजेराव दं बे फिथाइ साइसखौ लानानै
बेसेना एसे बांद्रायदों नामा?
औ औ बांद्रायदों बियो बे आनारसनि दामा दा‌ ओ मोननोबो बिराद माबा जायोसै नालाय इसिबां सहस नंलाया नंला मानसिफोरा खेथि खालामनायखौ। खम खालामजोब्बाय बे आनारसफोरनिखौ दायो द्रां फिथाइनिसो बिराद माबा सोलिगासिनो दं। माने मानसिफोरा जानो बिराद गाहामबो मोनोनो आरो लोगोसे। इसिबां बुरजाबो नङा नामा आरो देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा दाबो दङ ड्रागन फिथाइयाव नोंथाङालाय जायो ना जाया?
आं ड्रागन फिथाइखौ जायो आरो गोथावबो मोनो। खिन्थु दायो जोंहा दंफांबो गैया बायनोबो आरो रांनिबो एसे उसुबिदा जानानै फैदोंना।
नंगौ नंगौ नंगौ दामबो लायो नालाय नैजौ रांनो पार किल' सेरसेयाव केजिसेयाव नैजौ रां लायोनो आं दाखालि लामायाव सोंदोंमोन फाननायखौहाय
नोंसिनिथिं मा मा फिथाइ सामथाइ मोनो
जोंनिथिंथ' बर्थ'मान बे सिजोनेल फिथाइ थाइजौ खान्थाल जाम्बु आरो बिथिं आनारस थालिर बेनिफ्राय दा आरो सोमफ्राम फैगासिनो सफारि माखासे सुबुंफोरा सफारि बुङो माखासे ओ जायगायाव सोमफ्राम होनना बुङो आरो लोगोसे नै ओ आमलाइफोर फैगासिनो आमलायाबो दा एसे जाजानाय जाहांबाय बेनोसै आरो दा सिजोनेल फिथाइया बिथिं नारें खारजिफोर दङ आरो माखासेया वाटार मिलनफोरबो गायो
ओम ओम ओ
ओम दायो ओमफ्राय औ
औ फोरमायदो
बे सिजोनावथ' बिथाइ फिथाइखौ बुंनो थांबावोब्ला मा फिथाइ मोनजाथावनाबाव ओ थाइजौ खान्थालनि अनगायै बिनि अनगायैथ' ओ बै लेथुखु फिथाइखौ मिथियो नोङो लेथुखु
औ बै गोमो जादा नामा
औ औ औ औ औ एसे फिसा फिसा जायोना बियो गोमो गोमो जायोमोन बाला औ बेखौबो दा बर्थ'मान नुदों आं फाननाय सखाफोराव बा बारिफोराव मोनना थानाय नुदों आं बे लेथुखु फिथाइखोबो
औ खोनानो मोन्दों जे बेखौ जायोब्ला बुहुत भिटामिन दङ होननानै
औ खोनायो खोनानायालाय नाथाय दा आंहासो हुदा गैया बेखो जानायनि जानायानो जाया नुबाबो सखाफोराव नुबाबो बारिफोराव नुबाबो जानायानो जायाखै देग्लाय थाइसेबो जानाय जायाखै आं ओरैनोथ' मोनदों जोबोद मोजांनो बेयो आरो बर्थ'मान आं मोनसे फिथाइखौबो मोनहांनाय बाय ओ
जिथिं बारिफोरा नामायफैदों नोंसेथिं दङोब्ला आं रायज्लायनो हागोन दा
लेथुखु फिथाइखौ ना
औ
अ बे लेथुखु फिथाइखौ जोंना दंमोन एसे फानहरबाय दायोथ' बर्थ'मान गैथ'ला थेवबो गामियाव आं बे लामा लामा जिरायनानै बुरिफोरखौ फाननाय नुयो आरो
अ
जागोन आं बेखो खबर हरगोन। सोरनाबा बुरजा दङबोला आं खोन्थाना होगोन।
उम अके जागोन दे
ओमफ्राय नोंथाङा बै मोनसे फिथाइखौ मिथियोना मिथिया नोंसोर नियाव मा बुङोथाय बेखौ बिलाइआ लिसु बायसा नुयो आरो बिखो मा होनो बे फिसा फिसा एसे बिगुराबो लिसुनि बायसायानो जों बेखौहाय माखासे फिथाया लिसु मोद्रां बुङो सोरबाया लेबु फिथाइ होनना बुङो। मा ओ सोरबाया मा बुंङोथाय बेखौ आंबो मिथिलांला बिखो बारा इसेबां मा बुङो नोंथांनिथिं
आंथ' जोंनि
हमनो हादों दा नों आं बुंनायखौ
एसे लिसु बायदि फिसा फिसाया
औ औ औ औ बिलायाबो लिसु बायसायानो
अ अ अ अ बेखौ जोंनियाव गोमो रं जाग्राया नामा?
औ फिथाइ बे फिसा फिसा आरो से लेथुखुनिसाय
जोंबो लिसु बुंनाय
फिसासो जाबावो अ बि लिसु ने जोंनिथिं
औ
किसुमोद्रां बुङो माखासेया माखासे बे लिबु ना मा बुङो बुङो आंबो बारा एसेबां मिथिया खिनथु औ औ औ लानो सानदों आं बे बुसथुखौ ओमफ्राय मैगं थाइगंलाय मा मा ओंखारदों नोंसोरनिथिं?
जोंनिथिंथ' मैगंआ दायो फास थास' बिबार दिंखिया आरो बेथिं लाव बिजौ खानथाल बेगर
औ औ जोबोद गोथावलै बेफोरो सिजोनेल मैगं ना जानाया मोजां।
सोमफ्रोम बेगर
ओम जाहा रायलायनाया जिनै